हेल' खोनादों ना
नोंथां
औ खोनादों ना हेल' नोंथां
खोनायाखै नोंथांनो
औ खोनादों दे
औ दे दे बुं दे नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा फ्रि दङ ना
दङ नोंथांखौ
औ बिदिब्ला आं फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे नोंथांजों आङो मोनसे बा मोननै जायगानि सायाव सावरायनायदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना अ
औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनि दिनैनि आयदायानो जाहैबाय दे जोङो गासै सुबुंनि माने समखौ दैथायहरनायाथ' समान नङा नङा होमबा
औ नोंथां औ
ओ आंनि माने आं सानसेनि समखौ माबोरै हेंगार हरो एबा माने समाथ' सानफ्रोमबो माने मिलायबाय थाया नङा होमबा नाथाय बांसिन आं माने मावनाय बिनि सायाव नोंथांनो एसे माने फोरमायनो नागिरदों जे आं समखौ माबोरै दैथायहरो दा माबोरै दैथायहरो होनोब्लाथ' बांसिन सोलिबाय थानाय जे फुंनि फागोनिफ्रायनो होनोसै आं गिबियावनो आङो माने फुङावनो सिखारो एबा फुङावनो सिखारनाय जों गासैबो थाखाय देहायारिनि थाखाय मोजां नङा हबा गिबियावनो सिखारो सिखारनायनि उनाव आ दसे सम थाबायनो ओंखारलाङो माने फुंनि समावनो जों गावनि देहाखौ गोख्रों खालामना लायोब्ला माने मोजां खालामना लायोब्ला जोंना सानसेनि समाव मोजां मोजाङै बारलाङो आरो जेबो लोरबां मोना एबा जेबो उसुबिदा जाया आरो मावनायाव बिनि उनाव आङो दसे थाबायनानै फैखाङो उ बिनि उनाव फैै फैनानै हा हाथाय माजियो हाथाइ माजिखांनायनि उनाव आङो दै दुमब्रु दै दुमब्रु लोङो आङो मानोना। फुङावनो जोंना दै दुंब्रु लोंबोला जोंनि देहाया जोबोद एनारजिया माने मोजाङै थायो बिनि थाखायनो गिबियावनो जोंङो गासैबो दै लोंनाया मोजां माने जोंनि देहायाव। थानाय बायदिसिना निगेटिभ बायदिसिना माने एसे। माने माबा बे बुहुत जोंना जानाय लोंनायफोरा बुहुत माबा बेनि थाखायनो फुङाव बिदि जोंना दै लोंनाय हुदाया अरायबो थानांगौ। एबा आं बिदि दै एवनाय फालियो आरो बिनि उनाव।
औ।
ओ बिदि दै लोंखांनायनि उनाव आंङो दसे सम फरायनो जयो। माने सोलोंथाइ लानायाथ' जों गासैनिबो थाखाय गोनांथि नंङा होमबा।
औ नोंथां औ
बिनि उनाव दसे सम फरायो फरायनायनि उनाव आंङो सानसेनि समखौ मोजांङै मोजांङै दैथिहरनो थाखाय ओंखाम एबा माबा मोनसे। मोनसे मुवाजों आंङो जानानै लायो गिबियावनो। मानोना सानसेनि समखौ हेगार हरनांगोन नंङा होमबा जोंना बिदि जानाय लोंनाय थायोबाथ' एनारजिक। गैया जायो नालाय बिनि थाखायनो बिदि बेयावनो जाना लायो बिनि उनाव फरायसालिसिम थांङो फरायसालियाव थांनायनि थांनायनि उनाव जेब्ला फैयो अब्ला गावखौनो माने साखोन सिखोन खालामो साखोन सिखोन खालामनायनि उनाव बै बुं समनिफ्राय माने फरायसालिनिफ्राय फैनाय समाव लासै मेंङोथ' बिनि थाखाय थाखायनो दसे सम जिरायो जिरायनायनि उनाव माने गावखौनो आरो इसे माने मोजां खालामनो थाखाय एबा जोंनि देहाया मोजांङै थानो थाखाय दसे सम आरो थाबायनो थांङो नंङाब्ला लोगोफोरजों दसे सम माने बेरायो एबा जा बायदिसिना जायगाफोराव थांङो बेनि उनाव आरो। जेब्ला मोनाबिलि जायो अब्ला आंङो साहा लोंङो साहा लोंनायनि उनाव माने बिनि उनाव आरो फरायनो जफिनो आरो बे मोनसे आंनि माने सानफ्रोमबोनि हुदा नाथाय बिनि गेजेरावबो जोंङो दानि समावथ' जानाय लोंनायनि फारसे एबा जोंनि देहाखौ मोजांयै लाखिनायनि फारसे जोबोद माने मोनसे गोनांथार खामानि खामानि होना बुंनांगो नंङा होनबा जानाय लों बायदिसिना बेराम आजार जायो एबा जोबोद दानि समाव बायदिसिना बिदिना असुबिदा जानायखौ जों नुनो मोनो बिनि थाखायनो जोंङो गावनि देहाखौ मोजां लाखिनाय लोगोसे एबा सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो जोंङो अरायबो बायदिसिना गुबुन गुबुन खामानियावबो माने हेफाजाब होनांगौ न'खर हेफाजाब होननाय लोगोसे। गावबो गुबुन गुबुन माने सोलोंथाइ लानांगौ बिजाबनि अनगायैबो आरो। बिदिनो बिदिब मावथि होनोब्ला आंङो जोंहानि न'खराव माने न'खरनि गासैबो। माने आबाद फोथाराव आबाद मावनायाब्रा लोगोसे हेफाजाब होफायो लोगोसे आरो। बायदिसिना लोगोफोरजोंबो बिदिनो बायदिसिना खामानियाव हेफाजाब होफायो एबा। बायदिसिना जोंङो माने दानाय लुनाय बायदिसिनायावबो माने माने सोलोंथाइ लाना थाखाय थांङो एबा सोलोंथायाइखौ लायो आरो। बिफोर जोंनि बाहेरा सोलोंथाइ बिफोरखौ जोङो मिथिनाय एबा बेफोरखौ जोङो रों थानाय जोंनि थाखाय अरायबो ओ खामानि याव होयो होननानै आं सानो आरो। दा ओ नोंथांङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा जे जोङो माबोरै माने समखौ दैथायहरनाया मोजां एबा नोंथाङा माबोरै समखौ दैथायहरो एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां औ आङो माबोरै समखौ दैथायहरो आं आंनि सायावनो एसे फोरमायगोरनोसै नोंथां। आङो ओ फुंनि ओ खोमसि रोमा रोमि समावहाय सिखारनानै बेरायग्लांनो जोबोरैनो मोजां मोनो। बे समावहाय जों जुदि बेरायग्लाङोब्ला जों जुदि एसे एक्सारसाइस खालामोब्ला जोंनि देहाफ्राबो एसे मोजाङै थायो। जोंनि ओ मेलेमफ्राबो एसे माइन्दफ्रा एसे फ्रेस जायो। जायनि थाखाय आङो फुंबिलिनि सान ओंखारैनि सिगांनो खोमसि रोमा रोमि समफ्रावहाय लामाफ्राव आं बेरायग्लांहैयो। ओ दसे दसे आं खारो आरो बिहाम खालामो बेबायदिनो आङो फुं समाव हाय आङो बार-बारहोहरो। बिनि उनावहाय जा मावनांगौ फुंनि समाव मावनाय जेरै हाथाइ मानजिनाय मोखां आथिं सुनाय बेखौ सुबाय सुखांनायनि उनावहाय ओ ब्याम खालामना खांनायनि उनावहाय आ दुगैबाय दुगैखांनायनि उनाव आङो मालाबा बिजाब फरायो। बिजाब फरायनानै जुदि एसे बानाय मोनोब्ला आं खन्थाइ लिरनो जोबोद मोजां मोनो। खन्थाइ लिरो आङो गुबुननि खन्थाइफोरखौ आं आवरायो। आरो बेफोरखौबो जुदि एसे सम थांहोनानै एसे बानाय जुदि मोनबावोब्ला आङो मेथाइ खननोबो आङो एसे मोजां मोनो नोंथां बेबादिनो आङो फुंनि समखौहाय बारहोहरो बेबायदिनो ओ दाथ' सिगांनि समाव जेब्ला जोंना थाखोआव जोंना क्लास जाबाय थायोमोन बे समावहाय जोङो ओ जेनेबा आङो दसे फरायनानै ओ फुंनि ब्रेकफास्ट जानानै जामुं जानानै फरायसालि बा कलेजाव आङो थाङोमोन नाथाय आथिखालाव जोंना बन्द' मोनबाय जायनि था खाय जोङो ओ बेफोर ओ बियाम खालामखांनायनि उनाव आङो ओ आंनि बिमा बिफाजोंहाय खामानि मावनाय दांनाय दुब्लिनि आबाद फोथाराव आं एसे ओ हेफाजाब हैयो। नैबे ओ आथिखालनि समावहाय बेबादिनो आङो बारहोहरो जिगांनि समावथ' आङो ओ फरायसालियाव थां नानै ओ थाखोआव क्लास खालामहैबाय खालामहैखांनानै फैफिनब्ला आङो दसे ओ जोङो थाखोआवहाय जोंखौ मा फोरोंदों फोरोंगिरिफ्रा जोंखौ मा मा फोरोंखो बै आयदानि सायाव आङो दसे फैनानै ओ आङो स्टाडि बा फरायफैफिनो दसे फैनानैहाय फैखांनायनि उनावहाय आङो बिदिनो ओंखाम जायो। ओंखाम जाखांनानै दसे रेस्ट लाबाय रेस्ट लाखांनायनि उनावहाय आङो माब्लाबा खामानिफोर मावनांगौ जुदि थाबावोब्ला खामानिफोरखौहाय मावबाय न'नि खामानि फोरखौ बेबादि मावखांनानै आरो बेलासि बेलासिहाय आङो लामायाव खारहैयो। आरो आं सानसेयाव बिदिनो ओ खेबनै ओ प्रेक्टिस बा एक्सारसाइस बे हाबाफारिखौ आं लानाय जायो बेलासि समावबो बिदिनो पासथा सोरनिफ्रायहाय आङो लामायाव खारहैयो एक घन्टासो बिदिनो ओ समाव खारबाय समाव थाबायबाय बिदिनो फैनानै दुगैफैबाय दुगैखांनायनि उनावहाय माब्लाबा दसे बिदिनो लामायाव बेरायग्लांहैबाय बेलासिनि बिदिनो बार जाहैबाय फैखांनायनि उनावहाय स्टादि खालामबाय नाथाय नैबे प्रेजेन्ट समावहाय बिदिनो बांसिन खामानि माव नानैनोखौ जोङो बारहोहरनो गोनां जादों बेबायादिनो जोङो दैलि लाब दैलि लाइफखौहाय हगार हरदों दा बेजोंनो लोगोसे माब्लाबा समावहाय जोंनि उरां फारां मोननाय गोसो बेफोरखौ जोङो लोगोफोरजोंहाय बेरायग्लांहैनानै माखासे उरां फारां मोननाय गोसोखौहाय बारहोहरो बेबायदिनो बिमा बिफाया जुदि जोंखौहाय बा आंखौहाय माखासे न'खरनि जानाय लोंनायनि गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ दखान बाजाराव लायनो थिनहरोब्ला बेयाव थांनानै लायबाय जेरै संख्रि बानलु मैगं थाइगं बे फोरखौबो लायबाय आरो न'खरनि फुं समावथ जोंना मोसौ खानांगौ ना मोसौ खाहैनायावबो आं बिमा बिफा बिखौ हेफाजाब होयो बिमा बिफाया माब्लाबा समावहाय सोलाबा बेखायनो जोङो न'खरनि फिसाफोरानो बेफोर खामानिखौ मावनाया जोबोरैनो मोजां होननानै आं सानो बेखायनो आंबो मोसौ गाहैनाय मोसौ लायो बेलासि ससमावहाय मोसौ लायनाय बेफोर हुदाफोरखौहाय आं खालामो बेजों लोगोसे माब्लाबा समाहाय गिदिरमा सुबुंफोरजोंबो रायज्लायनो आङो जोबोद मोजां मोनो बिसोरनिफ्राय रायज्लायनानै आङो गियान लानाय बिसोरनि साजेस होनाय बेफोरखौहाय आङो जोबोरैनो मोजां मोनो आरो बिनिख्रुइ आङो बांसिन मोजां मोजां मोनो जाय सुबुङा आंखौहाय गोसो बोहो हायो जाय सुबुङा आंनो गियान होनो हायो बैसोर बाददि सुबुंफोरजों आङो रायज्लायनानै जोबोरैनो मोजां मोनो नोंथां बेबायदिनो आङो आंनि सानफ्रोमबोनि जिउखौहाय बारहोहरनाय जायो आरो माब्लाबा समावथ जोंहा बिमा बिफाया सोलाबाब्ला संनो खावनोबो गोनां जायो बेबायदिनो समखौहाय बारहोहरनाय जायो आरो नोंथां
औ
दा जोङो
सासे बिमा बिफानि फिसा हिसाबै बिमा बिफाखौ जोङो माबायदि मदद होनांगौ बेनि सायाव नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां दा जोंना बिजाबनि गियानल माने गियान नङा नङा होमबा दा नोंथाङा जोबोर मोजां फोरमायबाय जेरैबायदिहाय मावनांगौ एबा हेफाजाब होनांगौ बेफोर हुदाया गासैनियावबो थानाङो नाथाय जोङो खायफाखौ बा खानैसोखौ बिदिनो मालाबा नुवा बिदिनो माने जोङो नोंथाङा बुंनाय रखम जेरै गुबुन जाय गियान हायो एबा जाय साजेस बेफोरजों रायज्लायना मोजां मोनो नोंगौ जेब्ला जेब्ला जोङो पजिटिभ माबाखौ एनारजियानो जा पजिटिभ माइन्दआवनो थाबाय थायो। अब्ला जोङो लोगोसेनो आरो बिदि मानसिखौ एबा गुबुनखौ जोङो मोनोब्ला जोङो साननाय हनायानो जा एबा बायदिसिना दा नोंथाङा बुंनाय रखम बिमा बिफाखौ मदद होनाय बेफोरावबो जोङो माने माने जिखो जायाबानो जोङो पजिटिभ खामानिखौ मावनो गोहो मोनो आरो। बिदिनो जों मिथिलाङो एबा रोंलाङो दा बिजाबनिफ्राय फरायनानै मोननायाथ' जोंना माने मोनसे लिरखाना थानाय माबानासो फरायो नङा होमबा। नाथाय जोंना गुबुन आयदा मोननाय एबा गुबुन गियानखौ जोङो बिदिनो नोंथाङा बुंनाय रखम सोरबा गोदोर सोद्रोमाजों रायलायनानै एबा नोंथाङा माने साननाय हनाय जानायनि उनाव माने नोंथाङानो साननानै माने मोजांखौ बोजबनो रोंनांगोन आरो नों थां होबासो जों अरायबो माने दावबायलांनो हागोन।